हेल' हेल' खोनादों नोंथाङा? हेलौ
औ नोंथां खोना हादों ना? फिसा फिसाल' खोनादोंं बारा मोजां औ। औ नोंथां खोनादों। औ नोंथां खोनादों खोनादों।
औ खोनादों।
दिनै जोङो एसे
नोंगौ।
औ एसे दै बानायनि सायाव एसे सावरायनोसै। नोंथाङा एसे दै बानानि सायाव एबा आसामाव जा गाहाय दायो प्रब्लेम जेंना हिसाबै जागासिनो दं नङा होमबा दै बानाया बेनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
नोंगौ हागोन।
औ।
अब्ला जों समखौ नस्थ' खालामााजासे जोंनि सावरायनो गोनां आयदायाव थाबैनो सावरायदिनाय नङा होमबा नोंथां
औ औ।
औ औ। दा दैबाना होनोबाथ' मोनसे मिथिंगायारि फिनजाथाय होननानै बुंनांगोन दा दैया जोंहा मोनसे समजों लोगोसे ओरैबायदि जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव नांगौनि बारा जेब्ला अखा हायो आरो जोंहा बे समाव गासै नायदो औ नोंथां।
औ।
दा बे बेबायदिनो माने जोंनि ओनसोलावबो
औ।
जोंनि ओनसोलावबो माने गोबां अखा हानाय जायो। दा बे अखा हानायनि जाउनावनो माखासे जोंनि जेरै ओ मिथिंगायारि दै जि जायगा जिरायग्रा दै बेफोरबायदि जायगायावबो माने हारसिङै मिथिंगायारि माने डेभ्लप जाबोयो आरो दैया। दा बेनि खेथ्र'आव माखासे अखानि आरो बेफोरबायदि मिथिंगायारिनि गोहो दा ओ बोहैबोनो थाखाय जोंहा ओ जाबायदि जायगा नांगौ बे जायगा थोयियावनो माने माखासे जायगाफोरखौ उसिनानै लोमस्रावनानै माने ओनसोलफोराव माने खहा खालामनाय जायो आरो दा लोमसाबनायाव खहा जानाया ओरैबायदि जिब जुनार थायो जेराव मानसि थायो दा बे जोंनि स गामि ओनसोलफोराव बा सहर ओनसोलफोरावबो बेनि जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो जायो आरो नोंथां दैबानानि गेजेरजों दा गाहायै बेनो आथिखालाव जों नुनो मोनदों जोंहा जाबायदि ओ बिफां लाइफां थानांगौमोन दा बेनि आंखालावबो जों बे बेफोरबायाददिखौ बांसिनै जानाय नुनो मोनदों जों माखासे ओ मिथिंगायारि सांग्रांथि गैयैयाव आथिखालाव बे फोरजों मोगा मोगिया जोंहा बांसिन जानो गोनां जादों आरो नोंथां जेरै जों टाउन ओनसोलखौ नोजोर होनानै जुदि रायज्लायग्रोनो थाङोब्ला बे ओनसोलाव जोंहा गोबां नुनो मोनो बोसोरफ्रामबो ड्रेननि आंखाल जेराव जोंहा नांगौबायायदि ओ दै थांनो थाखाय लामा थानांगौमोन बेबायदि जायगाखौ जोङो फोसाबनानै दंब्लाबो फोसाबनानै लाया आरो जाबायदि माखासे दै थांनो थाखाय लामाफोर दंमोन बेफोरखौ- जोङो हा खोथेनानै बा हा खोनानै लानो दा बैफोर दैया बाहेरायाव गलांनो थाखाय सुबिदा जाया आरो दा बेनि थाखायनो जोङो अखा हाब्लाथाय दै बाना जाबाथाय माने जोंहा हान्था मेलानि राहा उसुबिदा जायो जेराव ओ जोङो सामफ्रोमबो जिउआव ओ थांलाय फैलायनि गोनांथि दं जेरै फरायसालियाव थांग्राफोरनि थाखाय स्कुलाव थांनो थाखाय उसुबिदा जायो आरो जाय बिथांमोना अफिसियेलि खामानि मावो अफिसाव बिजनेसफोर मेन बिजनेसाव थांनो बेबायदिनो गावबा गावनि खामानियाव थांलाय फैलाय आरो
औ
उसुबिदा जायो आरो नोंथां जेरै बिदि दैबाना जाबाय थायोब्ला जोंहा कारेन्टफोराबो जोबोद उसुबिदा जायो गोबां अखा हानायनि जाउनाव कारेन्टफोरबो मोननो हाया जायो दा मोननो हाबावो जोङो बेबायदिनो सहर ओनसोल ओनसाव आरो गामि ओनसोलाव जों जेब्ला नोजोर होगोन जोंहा गामि ओनसोलावबो ओरैबायदि जायो नोंथां ओम जोंहा जायफोर माने दै बोहैग्रा लामाखा जेराव गाथोन बा दैमाफोरनि लामा दा बैफोरबायदि ओनसोलाव जोंङो माबा खालामनांगौ जेरै औवा- बिफांफोर गायनानै दोननांगौ रुगुं रुगुं दंफांफोर गिदिर गिदिर दोननो हानांगौ। अब्ला माने गोरलैयै हा खुरखानाय बा हा गिसिखानाय माने- दैबानाजों जानायफोर- जाथाय बेफोरो माने गोरलैयै जानो हाया होननानै आं सानो आरो नोंथां। मानो होनोबा जोंनि माखासे बे आसामाव थानाय- बा आसामनि- ओ जेरै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय जायगाफोरा हाजो- खाथि हिसाबै मादि दैफोरा गोख्रै माने बोहैयो आरो। बिराद गोख्रै बोहैनायनि जहोनाव हाफोरखौ खंख्रायनानै- खुरखानो हानायनि मोनसे ओ सुबिदा जायो आरो जेराव बेफोर दैया भुटाननिफ्राय ओंखारबोनाय जायो नालाय दा दा बेयावनो थाबै माने सुबुं जोंनि माखासे ओ मा होनो नोगोरारिफोरा ओ खस्थ' गोनां खस्थ' मोननो गोनां जायो आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो दैबानानि बागै एसे सुंद'यै फोरमायदों। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि दैबानाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों बेफोरनि बा
औ औ नोंथां हागोन ओ गिबियावनो बुंनो थाङोबा आङो नोंथां आसामनि सायाव एसे फोरमायग्रोनो नागिरदों दा जोङो आसामाव थायो नालाय दा आसामाव गाहाय दैबाना दानायनि गाहै जाहोनाथ' जाहैबाय बुरलुंबुथुर दैमा।
जाय दैमाया चीन हादरनिफ्राय आंनि ग्लेसियारनिफ्राय बोहैबोनानै जोंनि आसाम रायजोनि गेजेरजों हाबफैदों। आरो बे बुलुंबुथुरयानो दैया थाबनो आबुं जानानै एबा दैज्लां बोथोर समाव आबुं जानानै बिदिनो दैबाना सोमजिहोयो आसामाव। दा बुंनो थाङोब्ला बे दैमाया थाब आबुं जानायनि गाहाय जाहोनाव दङ जोंनि गोदो गोदाय ओ जिगुजौ नैजि मायथाइयाव आसामाव जोबोद गेदेर बांग्रि मावदोंमोन। ओ आबै आबौमोना खोन्थादों आरो एबा माखासे लेखायाव लिरनाय बे मायथाइयावनो बे बांग्रि मावनानै जा बुरलुंबुथुर दैमानि ओ हाखौ खुरखानानै बा हाया खुर खानानै बेयाव गोग्लैनानै बुरलुंबुथुर दैमाखौ थौले खालामनानै गालांदों। बिनि थाखा बेखायनो बुरलुंबुथुर दैमाया थाब थाब उसिफावो आबुं जायो। ओमफ्राय आसामनि दैबाना हेल' दा गाहायै बुंनो थाङोबा नोंथां आं दैबाना जानायनि गाहाय जाहोना नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आङो गिबियावनो सुबुं अनजिमा बांनायखौ बुंगोन मानो होनोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावनो गोबां जेंनाया सोमजिबोदों। दा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोङो दंफां लाइफांखौ दानफायनांगौ जादों। बे दंफां लाइफां बिफां दानफायनायानो ओ जोबोर गिदिर जेंना सोमजिहोदों। बुंनो थाङोब्ला दंफां दानफायनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओ कार्बनडाइ अक्साइड गेसनि बिबाङा बां आरो बे गेसआ सोमखोर देरा गेसबो बुङो एबा बे मोनसे गुदुं गेस जायो जोंनि बुहुमाव बिदुंखौ बां-बांहोयो बे जोंनि जा हाजो जों ओनसोलाव बा गोजौ हाजो थिखिनियाव जा बरफफोर गथा जानानै दङ बे बरपफोरा लासैनो आवलिबोनो हमदों एबा गलिबोनो हमदों। बेनिफ्राय जों दा थानाय जा हायेन ओनसोल बेयाव लासै आरो बुंनो थाङोब्ला औ बुंनो थाङोब्ला बेखायनो गाहाय जाहोनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानाय। बेसे हायो खमायनाय आरो लोगो से दंफां दानफायनाय बे दंफां दानफायनायखौ जेसे हायो खमायोब्ला साबसिन जागोन आंनि बायदिबा अब्लानिया जोंहा दैबाना जानांगौ एबा बेनिफ्राय जों रैखा खालामनो हायो आरो माखासे दा जोंनि गामियारि ओनसोलाव बुंनो थाङोबा दैबाना जानायनि गाहाय जाना बेबो नंगौ जा जोंनियाव दंग' हाखर दंग'फोर बोहैलाङो न' खाथिथिं बा सेरथिं बेफोराव माखासे बायदिसिना बायदिसिना बानायना लादों जायनि थाखाय दै बानाया दैया बोहैलांनो जायगा मोनाखै आरो बिनि थाखाय जोंनियाव दैबाना जादों बेबो मोनसे गाहाय जाहोन आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जा दैबाना जानायनि थाखाय होबथानो थाखाय दंफां ला दंफां लाइफां गायोब्ला जा दैबाना जानानै हा बोखानाय बायदिसिना जायो
नोंगौ
एबा रैखा खालामहोनो हायो बायदिसिना ओमफ्राय नोंथां जोंना
औ
दिनैनि सावरायखो बेखिनियावनो दोनथ'नोसैदांं नोंथां।
नंगौ जोंहा बे ओ आसामनि दैबाना नङा होम्बा नोंथां दा बेनि बागै जों सुंद' समनि गेजेरावबाबो जोंनि ओनसोलाव जाबायदि बानाजों माने मोगा मोगि जानांदों बेनि बागै मिथिनो हादों आरो नोंथाङा जाबायदि माखासे जोंनि ग्लेसियारि ग्लेसियार बरबनि आवलिनाय बेनि बागै फोरमायनाया जोबोद मोजां मानो होनबा आथिखालाव बे बरफानो अभार माने गोबां बिदुं दुंनायनि थाखाय दैनि बिबांखौ बांहोनानै जेरै दहला ओनसोलाव थानाय फोराव माने गोबां दैनि बारायनाया बांगासिनो आरो बेनि थाखायनो जोंनि जाय गाहाय ओनसोल बेफोरबायदियाव सुबुं थानो थाखाय जोंहा उसुबिदा जागासिनो नोंगौ थारैनो सैथो अब्ला बिदिबा नोंथां जों उननि समाव आरो बेबायदि खाबुखौ लानो थाखाय
औ नोंनो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो औ गोजोन्थों